खोना
खोनायाखै?
खोनाबाय।
औ औ
खोनाबायथ' आं नों खोनायाखै?
मा सिनथा खालामनाय, मा नुदों? खोनादों दासो दहाय हरदोंमोन आङो।
जायाखै
खोनादों
ऐ हारसिं देनलांदों नेतआनो जाया, नेतआनो जाया, नेतआनो जाला।
खोनादोंना खोनाया ओमफ्राय दालाय?
नेतआनो जायालै हारसिं दानलांदों।
ओमफ्राय दा खोनादोंदा?
उम
मा खालामदों?
दं ओरैनो।
मा खालामदों?
खालामाखै।
जायाखै
जाखांबाय नामा मा दाबो जाया।
जायाखैलै
दाबो जाया?
ओहो
बोलो होना रायलाय लायनांगौ नामा? आं जाखांबायहाय दासो जाखांदों आं।
आं खोनागासिनो दंथ' नोंसो खोनायाखै आंनिखौ।
आंबो खोनादों ओमफ्राय नोंसो रायलाया थाब-थाबनो। मिनिनो ओंखारदों आं बोलो होना रायलायनांगौ नामा होनबा। माइ थांखो नोङो ज्राव-ज्राव-ज्राव? आं आ आंहासो देहायाव नांलाय जादों।
नोंनाबो नङा नोंनाबो नङा आंनाबो गैखाया दोनदा
जारला जाबायलै बयनावबो बिदिनो जाबाय औ
उम-उम
जेरावबो बिदिनो मा जाखो जेन'बा खारेनबो बिदिनो नेदबो बिदिनो एनथ' जादों
नायनो लुगैबासो माबा-माबा गोसोबायदि नुला।
औ खारेनबो बेनो नेदबो बेनो एखे जाबाय।
दिनै सानसे गैया
सानसे गैखाया जोंनावाबो नायजाया
हाब मोनायाव फैबाय दानि, थांलाय फैलाय थांलाय फैलाय जाबाय।
जोंनावबोलै फुङाव गैयाना जोंनावबो फुङाव थांनायनिफायनो गैया।
उम।
मा ओंख्रै?
थाबथाबायलै
खोनादों आङो मा, बाहेराव बबे लामायाव थांखो?
हा?
गय आनाव थांखो मा। खोनागासिनो ओमफाय? गिया नोंङो गिया। सिगिजागोन बोलैै।
दम दं।
थैनाया थिखा थाङाखै
हा?
जेरावबो थांनो जायाखै?
जेराव थांङाखै गाबोनसो थांनांगोन नामाथाय।
गाबोन क'क्राझार थांनांगोन।
उम। क'क्राझार नङाबा बिलासपारा।
बेयाव मोनसे।
मा होनदों?
हैस गरमजोंनो मोदोम मानलानाय जाजोब्बायगोनलै आंना बोरै जाखोथाय?
नोंनावल' आंनावथ' नै सिथर गोजा गोजा।
दाखालिथ' हस्पिटालाव आयो हरसे उन्दुनो मोनखायाखैलै बा
थाम्फैयाना?
थाम्फै माने गरम खारेनानो थायाबा।
टाउनलायावनो कारेन्ट थाया मानो बिदि जाखो?
ओमफ्राय कारेेन थाबाबो थानोनो हाया ओरैबायदि गरमानो। बाहेरावसो थादों सासे अबेनिथाय बियो सोंनो बावबाय आं बिखौ।
गारियाव उनदुहैनो हाया नोंसोर गारियाव।
गारियाव उन्दुनो हायो गरमा?
ए सि होदो
अखानायै बोरैबा उन्दुलांसनबा गारियासो स्थार होनो हाला। होदोंमोन आङो दसे दसे होदोंमान आरो बेसेयानो खामानियानो गुदुंसो जायो।
ओमफ्राय बे माबायावहाय दरखं दरखं फास हाबजेननायावहाय आथिं मानफावजोबदों थेवबो दसे उन्दुलांदों खोमा एसे।
थाम्फै अरनाय अफैथ' ओरै ओमफ्राय माबाबो दङ दरखं नालाय सिसि केमेराबो दङ।
उ
उनदुवाबा ओरैनो हार्बिन थानाया इसे माबा जायोना
उम
दा दसे बेरायनोसैलाय उम।
उम
मारै
न'आव मैया फैदों थै मोनबा दिनैसो फैनाय जागौवमोन। उम थैयानो जागारबाय थायोलै हो
थैखौनो नांबाय थागौ सब समाय उ
मा होनदों?
ओइ
मानो माइ गायनो मोना दै गैया नामा?
ओंखाम जानांसिगोन।
ब
बुरिखाबायना मानसियाथ'।
उम।
ह
दंखायोसो होनदां एसे सोरबा फैसा
लनसो लादो
बाय हाब फ लागोन ना लाला
हा
हाबाखौ लागोन ना लाला?
सानो दाथ' आरो गरम बोथोर दाल मैला मोन लानो-
लााबायबाय एसे थाब फिसाज्लानि हिनजाव नुलांबाय्रा एसे खानथि
उ
रुसि मा मा जायोसला नों
नाम द होननानै मोखां मोनलाां मा एसे सानसे मोन
ह न सानाखैबालाय दे होनोमबा दोनथ'नोसै आगोय थाइम आ जाबाव बायसो
उ दे।
दान दो थाब थाब